औ औ खोनाबाय।
औ। जोंहा बिदिब्ला टपिकखौ ससियेल मिेडियानि सायाव सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
औ। ससियेल मिडिया मिदिया होननानै बुङोब्लाथ' जोंना आथिखालाव सियेल मिदियानि जुग जानानै फैबाय ओमफ्राय ओ ससियेल मिदियानि गेजेरजोंनो बेसेबा गिदिर बुहुमखौनो मोनसे फिसा महर बायदि नुनो मोनसै आरो दाना जोंनिया गोजान गोजान जायगाखौबो जोङो मबाइल फोरजोंनो नायनो हाबाय थांनानै नायहैनो मोनाब्लाबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुबाय बिदि गोबां जासै आरो दाना। जोंनिया। ओं। ससियेल मेडियाया माखासे मोजांनिबो गुन आरो गाज्रिबो गुन दङ बिदिनो। मोजां खामानियाव बाहाय अब्ला जोंहा मोजां जाबाय आरो गाज्रि खामानियाव बाहाय ला थ' गाज्रियानो जाखागोन अबयसे। ओ बिदिनो आरो ओ गोबां मोजां मोजां खामानियावबो माने जोंखौ हेफाजाबबो होयो आरो ससियेल मेडियाया। माखासे मिथियै खोथा खौ मिथिहैयो। आरो माखासे बुजिफोर ग। बिदिनो मोनथियो आरो बिनि गेजेरजोंबो ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायजागोन।
औ। नोंथां नैब बिदिनो जोंहा ससियेल मिडियायाथ' बुहुद गुवार मोनसे माने फोथार प्लेटफर्म होनजागोन आरो नङा होमा? बेनोथ' जोंना ओ बायदि जेनेबा फोथ बिदिनो जेनेबा बेबायदिनो जों माने ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जों माने गोबां माने गोबां माने गोदान गोदान सोलोंनो हायो आरो । माखासे रोंङो मोनथि यै नुनो मोनैफोरखौबो जोंङो मोनथिनो हायो दसे दसेनो दसे समनि गेजेरावनो जोंङो बबेबा मोनसे जायगाखौ नायनो गोसो जादोंबा बेखौ नायनो हायो । जिहेथु बेयाव थांनो हा बिदि नुनो मोनो आरो नङा होमबा ससियेल मेदियानि गेजेरजोंनो आरो माबा मोनसे जादोंबा जादोंबो जि बाबो माबा मोनसे जादों बेखौ माने लोगो लोगो दसे थाना नुयो आरो मानो होनबा आथिखालाव मानसिफोरा ससियेल मिडियाजों माने ओरैबायदि माने एक्टिभ माने सिथाबना दं आरो माने । मिदियाया माने जोंनि माने जिउआव माने ओरैबायदि माने जायगा लाना दं आरो । आरो बिनि गेजेरजोंनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नोंथां होननाय बायदि जेनेबा जों माबा मोनसे नायनो फिसा बुंनाया इमान बहुमा बेसेबा गिदिरबाबो जों फिसा बायदिखौनो सानना लायो नङा होमबा? बेफोरनि जों माने ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां मोजां मोजांबो मुलाम्फाबो जायो आरो जों माने बिनि जों मुलाम्फाबो जायो जों मुलाम्फाखौ साननो थाङोब्ला माने जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबा मोनसे जों मोनथियाब्ला बेखौ दसे मोनथिनो हायो बहाबा थांनो गोसोबा जों बेखौ नुफेरि जायगायाव थांनांगौबा जों बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नागिरै नागिरै थांनो हायो नङा होमबा? आरो थांनायनि सिगां नायबिजिर ना लानो हायो बै जायगाया माबायदि मा दं मा गैया? बेनि बेफोरनि अन जोंङो ससेल मिडियानि गेजेरजों माने रां खावरिबो बुथुमनो हायो आरो । आथिखालावथ उम्म नोंथाङाबो नुगासिनो नङा होमबा आथिखालावथ जोंना गोबां सुबुंफोरानो माने ससेल मिडिया नि गेजेरजों माने रां खामायो आरो । जेरै फेसबुगाव बानायनाय फट' होनाय इन्सटाग्रामाव भिडिअ बानायनाय इउटुबाव भिडिअ बानायनाय गावनि दै जिउफोरखौ खिन्थानाय । बेफोरबायदिनो गोबां ने गोबां बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ बानायनानै माने रांखौ खामायदों आरो न'खर सलायदों गोजान गोजानाव थांनानै रां खामायनो गोनां जायाखै आरो माखासे मा मोनसे मोजां खामानिफ्राबो जाबाय गावनि थाखोमुमाना थानाय माने टेलेन्टखौ माने रोंगौथिखौ देखायनो हादों आरो माने आरो दाय सुबुंफोरा माने बिदि गिदिर गिदिर दे दावहाय थांनानै मानसिफोरनि गेजेर थांलायनो लाज नै बेफोर हारसिंङैनोथ जेर जेनेबा मबाइलफोरावहाय भिडिअ बायदिसिना बानायनानै आगारनानै माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हादों आरो नोंथाङाबो बेबायदि रां खामायनायनि सायाव माबाफोर बुं माने मोनथियोबा खिथाना होदो दे
औ ओ बिदिनो ओ आथिखालावथ गोबां मबाइलनि गेजेरजों बा मबाइलफ्राव आथिखालाव माने गोबां इउटुब फेसबुक ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिं ओ इउटुब बिनि गेजेर जों बा फेसबुकनि गेजेरजों गोबां ओ जोंनिया बिदि फिसा फिसायानो जा गिदिरानो जा बि गोबां क्रियेटरफोर ओंखारबाय ओ बिथांमोना माने ओ माने फेसबुक आव भिडिअ फोर बा इउटुबाव भिडिअ इनस्थायाव भिडिअफोर होन होनानै माने गोबां रांबो खामायनो हाबाय आरो आथ आथिखालाव माने बियो माने रां खामायनायनिबो मोनसे मोजां प्लेटफर्म होननानै बुंनांगोन आरो आरो बेनि गेजेरजों बो जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै जे जेरै हमनानै ला दखना सासे बेफारियानो होनबाय बिदि बिथांमोनाबो ससियेल मिडिया नि गेजेरजों गावनि दखानाव मा दङ माने मा मा जिफोर दङ बेफोरखौ खिन्थानानै अनलाइननि गेजेरजों माने फाननायनि सुबिदा फोराबो गोरलै जानानै फैबाय आरो
नोंथांनि बायदि माने फालांगियावबो हेफाजाब होदों आरो नङा होमबा ससिल मिडिया।
फालांगिबो मावबाय दानिया। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ओ खायसेया मोजां नुनानै। बिहरसिगोन आरो गोबां गोदान गोदान प्रडाक्टफोरखौबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माने एडभार्टाइस होनाय। बेफोरखौबो नुनो मोन सै आरो दानि। बिहा औ।
उ हेलौ।
ससियेल। औ। ओ ससियेल मिडिया। थ जोंनिया। गोबां सुबुं। फोरखौ हेफाजाब होदोंबो होननांगोन ना। जेरै ओ रांनि बि सिङावनो होन बा। माखासे सिनाय मोनि। जायगायाव थांब्लाबो जों आजि कालि लकेसन। सम नायनानै थांनो हानाय जाबाय ओ गोदोनि समावथ' औ।
ले साहस गैया मानसिफोरनि गेजेराव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हाया बेफोरबायदि सुबुंनोबो लामा होदों आरो माने गावखौ जों गावनि रोंगौथि। देखायनो थाखाय गावखौ फोरमायनो थाखाय गाव सोर सुबुङा बेसेबां गोरौ गोजौ माने गोरों रोंगौथि दं माने खोन्थानायाव हेफाजाब होनाय जों नुनो मोन आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा होमबा।
औ।
उम।
ओं बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो दानिया माने। ओ हमनानै ला मबाइल। फोरजोंबो माने आरो अनलायन क्लासफोर लानो हानायनिबो गोबां स्क'ब। सुबिदा जाबायना जोंनिया ओ गोदो। जोंनि बायदि माने टिउसनाव थांलायनो माने। बिदि थांलायनो गोनां जाला आरो। ओ न'आव थानानैनो।
औ हेफाजाब होबो।
औ न'आव थानानैनो फरायनायनि बिथिङावबो गोबां हेफाजाब होसै ससियेल मिडियाया आरो। मा होनो बेखौ। बिदिनो ओ कचिंफोर लानाय। कचिंफोर लायाबाबोनो इउटुब फ्रावबो माने गोबां मोजां मोजां भिडिअफोर मटिभेस नेल भिडिअफोर माने नलेजेबोल भिडिअफोर गोबां मोनसैना दाना। ओ बेफोरखौ नायनानैब बे गोबां सोलोंनो हानायबो जानानै फैबाय आरो दाना
औ आरो जों माने बे नोंथां होननाय बायदिनो जेनेबा सोलोंनायनि सोलोंनानैबो जों माने गाव गावनि माने जिउनि थांखि दानायावबो हेफाजाब होयो नङा ओमबा? जेनेबा माबायदि माबायदि जेनेबा जबा? माबायदि साख्रिया माने मा मा बायदि जायो? गासिबो साख्रि मावनाय सुबुंफोरानो माने खोन्थाखायो नङा ओमबा? मु साख्रियावबो उमुग लाइना उमुग बायदि जायो माने बेफोर माने जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो माने। मा बायदि? बेवहाय जों थाङोबा मोजां जायो माने सिगांनि समावथ' बिदि गावनि जिउनि थांखिखौनो साननायावनो माने मोनथियैनो मोनैयावनो मा जागोन मा जाया बेफोरबायदि जायोमोन आरो। ओमफाय दानि दिनाव ससियेल मिडिया नि गेजेरजों माबा मोनसे रोंनो मोन्थिनो लुबैयोब्ला माने नोङो इउटुबफोराव गुगोलफोरावहाय सार्च खालामबानो मोनो आरो उबि जबा मोजां जा गावनि थाखाय माया मोजां माया गाज्रि बबेबा जायगायाव थांनांगौब्ला माबोरै थांनांगौ? जों माने बेफोरखौ जायनि सिगाङावनो माने जों मोनथिजोबना लानो हायो नङा ओमबा? ससेल मेदियानि गेजेरजों उम
औ
आरो बेबायदिनो गोबां गाज्रिबो दङ एफाय जेनेबा माने जायफोरानो मोजाङै बाहायनो रोङा बिसोरनि थाखाय जेबो नङा ओमबा माने बुंनो थाङोब मोननैबो ओ मोननैथिंनिबो आरो माने नों मो बाहायनो रोङो नोंना मोजां जाबाय नों मोजां बाहायनो रोङाब्लानो मोजां नंला बिदि जासिगोन आरो नङा ओमबा?
औ माने फारनैथिं रो जेनेबा जायो मोजां खामानियाव बाहायो बिसोरनि थाखाय मोजाङानो। आरो जायनो माने गाज्रि बिथिं बाहायो बिथिं गाज्रियानो जायो होननायानो जाबाय आरो। ओ गाज्रि रावथ' जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोरानो मबाइल लानानै गोबां गाज्रि जानाय बेफोरखौबो नुनो मोनो। आरो मोजांनि बिथिङावथ' जोंहा गोबां दङ बिदिनो ओ माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो न'आव थानानैनो माने बाजार खालामनो हानाय जेरै ओ अनलाइननि गोबां एप्सफोरनि गेजेरजोंहा जोंहा बिदि न'सिम माखासे मुवाफोरखौ होफैनाय बिदि जाबाय आरो ओ सम नांलायला आरो। दोनिबायदि बाजारफ्राव थांनाय ने बायहैनो नांला माने न'आव थाना थानानैनो जेखौ नांगौ बेखौनो मोननाय बेफोरबायदि गोरलै रा दाहायाबो जोंहा जानानै फैबाय आरो।
बिथां होननाय बायदिनो माने जेनेबा मानसिफोरा माने खस्थ' खालामलायनांला आरो माने नों न'आव थानानै नांगौ बायदि मुवाखौ बिहरनो हानाय नोंथां होननाय बायदिनो बि माने जोंना दा माने बिराद जागासिनो आरो आरो सोलिगासिनो। अब्ला मा होनो नोंथाङा बुंनो हागोन एसे फोरमायनो हागोन नामा ससियेल मिडिया ओंखारनाया मोजां मुलाम्फा जादोंना जायाखै?
ओ ओ फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ' मुलाम्फा जादोंखौनो होननानै बुंनो नांगोन। ओ बिनि गेजेर मोजां। उम गोबां जों आंहा रां खामायनायनिफ्राय लानानै बिदि ओ समनिबो आथिखालाव बयहाबो समनि आं खाल ओ समाबो माने गोबां सेब जायो आरो। जोंहा ससेल मिडियानि गेजेरजों ओ गोबाव मुलाम हाबो जादों होननानै बुंनो नांगोन आर
नंगौ उब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां
समाबो जाबाय जोंना बिदिब्ला